हेलौ नोंथां खोनादों ना?
औ खोनादों नोंथां। गिबियावनो खुलुमनाय थाबाय नों थां।
खुलुमबाय नोंथां।
औ। अ।
नोंथांनि फन खालामनायनि जाहोना मामोन?
ओ आंनि फन खालामनायनि जाहोना बेनोदि ओ आं नोंथांजों इसे ओ आबाद मावनाय एबा माबा मोनसे टपिकनि सायाव रायलायनो होननानै हरदोंमोन आरो।
रायलायजागोन नोंथां
औ। ओ टपिकआनो जाहैबाय जेनबा मैगं थाइगं एबा बर'नि जानाय लोंनाय आरो मैगं थाइगं।
औ रायलाय जागोन दे नोंथां।
अ।
ओ नोंथाङानो बुंग्रोदो।
औ आ दा गिबियावनो ओथ नोंबो हिनजावसा आंबो हिनजावसा नङा होमबा।
नंगौ नोंथां।
औ नंगौ ओ बेनि गेजेरजोंनो उम दा नोंथांखौ आं सोंनोसै दा बर'नि ओ स्पेसियेल माने ओंख्रि बर'नि ओंख्रि माखौ बुङो?
बेखौथ जोङो अनला अनला ओंख्रिखौनो बुं बुंनाय जायो। आरो अनला ओंख्रिखौनो। बांसिन गोथाव मोनो।
उम। नंगौ।
नोंथाङाबो अनला ओंख्रि जायो जानांगौ?
औ जायो। बेनिफाय बेे अनला ओंख्रिखौ माबायदि सङो बा बानायो बेनि बागै एसे बुंफोरना होबा मोजां जागो।
अनला ओंख्रि अनला ओंख्रि खौ जोङो माइरं ओ गिबियावनो जोङो माइरंखौ सोमनानै दोनो बेनि उनाव माइरंखौ जोङो रुइब्ला बेखौ सुखांनानै दै सर'होयो बेनि उनाव जोङो। ओ उलार एबा दिंखियाव जोङो बेखौ माइरंखौ जों देयो देनानै जोङो बेखौ अन खालामो बेनि उनाव जोङो। बेबायदिनो जोङो दाउफोरजों सङोबा जोङो दाउफोरखौ जेरै जोङो एवफ्रामनानै ओ एवफ्रामो एवफ्रामना बेबादिनो बानलु संख्रि मस्ला मस्लि जोङो बेयाव एवनायाव होयो होनानै बेबायदिनो जोङो दै होयो दै होनानै दैया मोजाङै ग्लुब ग्लुब गोदौबा जोङो बे अनखौ होयो अनला ओंख्रिखौ अनला ओंख्रि संनो थाखाय जों बांद्राय मस्ला मस्लि बाहायनाय जाया बेयाव बानलुबो होनाय जायो एसे आरो अनला ओंख्रिखौ जोङो लाथा लाथा जायो बेबायदिनो जायो आरो नोंथां नोंथाङाबो बेबायदि जायो जानांगौ
औ
नोंथाङा मा ओंख्रिखौ बांसिन जानो गोथाव मोनो?
बर'नि ओंख्रि गोथाव मोननाय होनोब्ला बेखौनोसै अनला अनलाजों दाउ जेनेबा जेरै अनलाजों दाउ सबाइजों साम' बेबायदि आरो
नोंथाङा ओ साम' आरो सबायखौ माबायदि संनानै जायो फोरमायनो हागोन नामा?
फोरमायनोथ' ओरैबायदि रोङा रोंनाया थेवबो आं जिखिनि रोंगौ बखिनिखौ फोरमायना होनो हागोन आरो
औ नोंथां
सबायजों साम' नङा होमबा
बेखौथ' जोङो बेबायदिनो दैमाफोराव खननानैबो मोनोना नोंथां बेबायदिनो खननानैबो मोनो आरो जोङो
गामि एरिया नालाय बैथिंबो दङ बथिंबो दङ जेरै मेरै माने सामखौथ मोनखायो मोननाया दंग' हाखरफोराव मोनो जेरै बेफोराव मोनाबाबो बायनानैबाबो मोनो साम'खौ मोनबाय जेनेबा लाबोनानै बेखौ साफा हुबाय जेनेबा बिनि जेनेरा खारनांगोन नालाय ओमफाय बेखौ माने सोरबाया रुयो सोरबाया ओरैनो माबा रुनानै एरख'योबो आरो जेनेबा बेखौ।
नोंगौ।
सबायजों संनो बां साम'खौ लाबोबाय लाबोनानै बेखौ साफा सुफा खालामनानै बेखौ साम'नि खिथिखौ दानस'यो आरो बिनि दागोनखौ माने बोखारो आरो बोखारनायनि उनाव अ माने रुनानैसो बिदि खालामो आरो। बेदिनो साफा सुफिननानै एवनांगौ।
नंगौ नोंथां जोङो साम'खौ लाबोनानै औ। साम'खौ जोङो बाजारफोरावबो जोङो बायनानै लाबोयो आरो ओ खाथि खाला दैमाफोरावबो जोङो साम'खौ औ खननानै लाबोनानै जोङो ओ साम'खौ बेबायदिनो साम'खौ सोमनानै दोननानै जोङो बेनि दाखोन बे दाखोनखौ जोङो बोखारो बेनि उनाव बोखारनानै जोङो ओ साम'खौ एसे दानस'नानै एसे गुसुं खालामो गुसुं खालामनानै बेखौ जोङो संनो थाखाय जों बेखौ बेनि मैलाखौ मोजाङै हुखुयो हुनानै जोङो संनाय जायो आरोना नोंथां।
औ।
ओ नोंथांमोननि जायगायाव सबायखौ माबायदि गायो ओ जेरै गायो ना फैयो?
ओरैनोथ' दासा-दासान्दि जोंनि गामियाब बा ओनसोलाव बेबायदि सबाय आबाद मावनायखौ नु-नुनो मोननाय जायाखै आरो। बांसिनानो मावनो नागिरा ओदेरोना आलु, लावफोरखौ मावनाय जायो आरो बांसिन। बेनोसै लाव, आलु, मुला जरै फालौ बेफोरखौ बांसिन उम माबायो आरो जेनेबा खेथि खामो आरो। दासान्दि बेफोरखौ जों सबायनि आबाद मावनायखौ रावखौबो नुनो मोननाय जाथ'वाखै।
औ ओ जोंनि खोनादों नोंथां?
औ।
ओ जोंनि जायगायावबो जोङो सबायखौ जोङो माइ गायनायनि फोथारनि जोङो आलि जिं जिं बिफोराव जोङो फोनानै जायो आरो बेबायदिनो जोङो सबाय आबाद मावनानैबो जों जोंनि जायगायाव जायो आरो दैज्लां बोथोराव जेरै जिंखा, पथल, खाख्रिखला बेफोरखौ गायनानै जायो।
उम।
दैज्लां बोथोराव नोंथांमोननि जायगायाव मा मा मैगं मोननाय जायो नोंथां?
ज्लां बोथोरावथ' ओरैबायदि मेगं गायनाय जाया जोंनि जा मानो होनबा हाफोराबो बेसे गोथाव नालाय दि गोरान खेथि जानो नागिरा आरो। ओमफाय रावबो मावनायबो जाखाया ओद बांसिन दैज्लां दिन नालाय ओ माइ आबाद मावनायानो बांसिन जायो आरो।
नोंगौ।
औ। ओ दा नोंथाङा ओ आबाद मावनायनि सोमोन्दै मा मा मिथिगौ एसे फोरमायनो हागोन ना?
आबाद
हेलौ
औ खोनादों ना?
औ।
अ' एसे नेट प्रब्लेम जादों ना? थां।
हेलौ औ खोनाबाय।
हेलौ नोंथां नोंथाङा आबाद मावनायनि बागै जे मिथिनो लुबैदों बेखौ